अ नोंथां अ एबार मानि सायाव रायलायनो नोंथां
जोंनि बर' हारिनि जानाय ओंख्रिफोरनि सायावहाय सावरायनोसै नामा नोंथां होमबा
अ अ अ जागोन जागोन जागोन नोंथां अ होमबा नो नोंथांनो आं ओम एसे सोंनोसै नोंथाङा एसे फोरमायना होदो आंनो ओ ओंख्रिनि होमबा जोंथ' गोबां ओंख्रि जायो जोंनि बर' फोरा
नंगौ नोंथां औ
अ नोंथाङा अ एसे फोरमायनो हागोन ना अनलादो दाउदो माबायदि सङो
हागोन नोंथां हागोन ओ जागोन दे आं होमबा अनलाजों दाउजों जों मारै सङो बेखौ एसे खोन्थानि औ ओ फ्राय अनलाजों दावजोंखौ जोंना न'आव संबाय थायो बिमाया आङो बांसिन संनायखौ नुयो आङो संनो रोङाब्लाबो संफेराखैबाबो बिमा संनायखौ आङो नायबाय थायो आरो ओ संनायनि प्रसेसा ओरैबायदि गिबियाव जोङो माइरंखौ लायो जेखौहाय जोङो अन ला ओंख्रि बानायगोन बे माइरंखौ जोङो दैयाव सोमनानै लाग्रोयो जेसेबांखिनि नांगौ बेखौ सोमनानै लानानै जोङो बे माइरंखौ दसे समनि उनाव दैनिफ्राय बोखांनानै जोङो उवालाव देनानै लायो आरो बा जोङो दा देग्रा गोबां मोनो सोरबा सोरबा आथिखालाव ग्रानडारावबो होनानै लायो बेखौ जोङो गुन्दै खालामनानै मोनसे खुरियाव लाना दोनफै'यो इनिफ्राय जुदि दाउजों जागोनबा जोङो दाउ बेदरखौ गोदाखानानै लानानै दाउखौ एवनानै लाग्रोयो आरो एसे बिनिफ्राय दाउखो एवनानै लानानै दसे थांखांनायनि उनाव जोङो दाउखौ खांसै खांनानै जोङो फुदुंनानै लानोसै दै गुदुं फुदुंनानै लानानै बे दैया जेब्ला ग्लाब-ग्लाब गोदौवो अब्ला जोङो अनलानि जे देनाय गुन्दै अन होनो जायखौ जोङो बे गुन्दैखौ जोङो बे दै गुदुङाव एसे एसे आखाइजों लासै लासै हरबाय थानांगौ आरो बे गोदौफुनाय दैयावनो आरो बेखौ लासै लासै एरबाय थानांगौ आखाइ मोनसेंबो बिदिनो जेब्ला अनलाया दैयाव मोजां गलिलाङो आरो मोजां गोदौवो बिनि दसे उनाव जोङो बिदिनो जि मिनिटसो गोदौखांनायनि उनाव दाउ जे जों एवनानै लादोंमोन बे दाउखौ बे ओंख्रियाव होसननांसिगौ आरो बेबायदिनो अनला ओंख्रिखौ ओ दाउजों संनाय जायो आरो बेखौ दाउ होखांनायनि उनाव बिदिनो ब्रैजिबा मिनिटसोनि उनावहाय मोनबानो जों बेखौ खांनो हायो बावहाय जोङो खारै खौबो होनाय जायो संफुनाय समावहाय खारै नङाबा जुदि खारै गैयाबा एखमबा जोङो आथिखालाव अलरेडि मोनखानाय एभेलेबेल सदा मोनो बेकिं सदा बेखौबो जों होनानै जानाय नुनो मोनो आरो दा बेबायदिनो अनलाजों दाउजों बानायनायखौ ओ मोनथियो आरो आं
अ जोङो खारैखोथ' जोङो थब रुइनायनि थाखाय होयो होमबा न' नोंथां बे अनलायाव जोङो खारै अन गुन्दैया थबनो रुयो मोजां जायो बेनि थाखाय होनाय जायो आरो न'
औ आरो बेजों लोगोसे मिलौनाय खौबो खारैआ बुस खालामो बिनि थाखाय जोङो बेखौ होनायबो जायो आरो
औ- नंगौ नंगौ आरो जों बेफोरावथ' खारैखौ बुरजा होबा एसे गोबाब जायोना ओंख्रिआ। खारि बुरजा जाबा नोंथां?
खावनायाबो बिदिनो एसे बोरैबा मोजां नङा जायो जुदि बांद्राय खारैखौ होयोब्ला ओंख्रियावहाय मानि थिग बिबांनि खारै होनाया अनला आरो दाउ ओंख्रियावहाय गोनां जायो आरो बांद्राय होब्लाबो थावा आरो खमद्राय होब्ला बाबो बिदिनो मोजां मोना जागोन जानो। बेबायदि आरो दा बिनि -फ्राय नोंथाङा सबायजों दाउजों ओंख्रिखौ जानो मोजां मोनगोन ना मोना
मोनो-मोनो-मोनो जों जायो गोबां जायो सबायदो दाउजों।
मोजां मुंदांखा ओंख्रि आरो बिराद गोथाव ओंख्रि। औ। दा औ। नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना स सबायजों माबा जिहेथु सबायजों दाउजों ओंख्रिया माबोरै माबोरै बानायनांगौ प्रसेसखौ एसे मिनथिब्ला खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा?
अह जोंथ' एसां आं संफेराखै होमबाबो एसे संनाय नुदो आङो। आं आइ-आइखौ संनायखौ नुदों आइमोनखो आब'मोनखो। थें गिबियावथ' जोङो बिदि होनोब्लाथ' जों सबायजों संबोलाथ' जों गिबि जों सबाइखोथ' रुनो रुग्रो नांगो जोङो।
औ नोंथां औ।
रुग्रोना लानो नांगो आरो सबायावबो खारै एसे होनो नांगो जाहाथे थब रुयो आरो एसे गोबाब जानायनि थाखाय एसे माबा जानो थाखाय जों इदि खालामनाय जायो। बेफोरबायदि जोङो अ सबायखौ रुना लाबाय जोङो। रुनानै बेयाव संख्रि होनो खारै होनो रुग्रोना लानानै जोङो ओ खांनानै दोननानै जोङो मा होनो बेखो बेदरखौ जोङो दाउ बेदरखौ जोङो जेरै ओ बुथारनानै बेखो से-सेलायनानै बिनिफ्राय ओ बेदरखौ दान नो जोङो सुनानै जों बेखौ पियास फानलु थाव होनानै जों एव एवनानै बेखो एव-एवनाय एसे जाहां जाहां ओ एसे एवखांनानै जोङो बे सबायखो जोङो बे दाउ बेदरनि एवनायाव जों होनायखौ नुयो आरो जों। दै होनानै हो होनानै बिदिनो जोङो ओ जोंनि मा बुङो बिदि फानलु, सामब्रां, आदा बेफोरखो ह-हाइजेंखो देना होनाय जायो आरो जाहाथे जों फानलु जायो जानाय मोजाङै बेखो होनाय जायो। आरो लोगोसे जोङो जोंनि नोरसिं बिलाइ नोरसिं बिलाइखो सि सिनायो ना नोंथां। औ बिदिनो नोरसिं बिलाइ खाथियावबा नोरसिं बिलाइखो होयो। अह धोनदि-धोनदिया आरि। धुन्दियाखोबो होयो, खांनाय ओ खांनोसो समाव। ओ बिदिनो संनाय जायो आरो जों दाउ बेदरखो आरो ए संबोला जों जानो जबोद टेस्टि जायो ज मोजां जायो।
औ नोंथां बुंनाय बादिनो जोंनिजोंबो बिदिनो सङो आरो जानो जोबोद गोथाव जायो सबायजों दाउजोङा। बिदिनो गोबां ओंख्रिफोरबो दं बर' जेरै ओ नोंथाङा ओ नैबे नाफामखौ मोनथियोना मोनथिया नाफाम?
अह नाफामखौ आं मिथिगो मिथिगो नोंथां।
ओ बाथोन बायदि आरो ओंख्रि दाथ' जि आइ टेकबो मोनबाय बियो। औ बे नाफामखौ नोंथाङा जानो मोजां मोना मोना आरोबाव बिनि फ्रसेसखौ मोनथियो नामा नोंथाङा?
आं बिनि बिनि प्रसेसखो बिदि मिथिया। नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोनना नाफामखौ माबायदि बानायो? औ एसे फोरमायलाय नोंथां।
जोंना न'आव बानायबाय थायो बिमाया। ओंखायनो आङो नाफाम बानायनायनि ओ आगानफोरखौ मि थिगौ आरो माब्रै बानायो। आङो नोंथांनो होमबा खोन्थादिनि। ओ नाफामखौ मारै बानायो।
गिबियावनो नाफाम बानायनो थाखाय जोङो ना नांग्रोगौ ना गोरान। नाखौहाय जों जि खि नाखौनो लाया मानो लानो हायो। ओ मोजाङै फोराननांगौ आरो बेवहाय दै थानो मोना बा नाया गिसि जानो मोना। बिराद मोजां फोरान्नो नांगौ नाखौ, नङाबा नाया जुदि नाया एसे दै थायोब्ला बा नाया गिसि जायोब्ला बियो थाब मुसिनानै नाफामा मो जां जाया बा गाज्रि जायो आरो बिनि थाखायनो ना खौ जोङो गिबियावनो बिराद मोजां फोराननानै लानांगौ, सानफ्रामबो सान्दुंङाव अराव होनानै गोरान फोरानथारनांगौ। बिनि उनाव जेब्ला मोजाङै रानो बे नाखौ जोङो देनो थाखाय लाहार फाहार खालामो आरो गिबियाव देनायनि सिगांनो जोङो गोबां माखासे थादेरसाफोर नांगौ बेसादफोर जेरै थास' बिसं थास' गोसोमनि बिसंखौ होयो ओ थास'नि आथिं बेखौ थास' आथिंथ' नङा थास'नि मोदोम स' बिसं होनो जोंनिया ए थास' गोसोमनि बिसुंखौ दाननानै लायो आरो बिसिबां जखानि नांगौ बेखौ ओ नानि जखाखौ नायनानै बेखौ लानाय जायो बिनि उनावहाय लेखोना बिलाइखौ नोंथाङा निस्सय मिथियो जानो हागौ
अ लेथोमा बिलाय नुदो नुदों नुदो
गोथनि बेलायाव बे बिलाइनि माखासे मोननै मोनथाम बिलाइफोरखौ लायो आरो ओमफ्राय बेखौ लानानै थास' ना लेखोना बिलाइ बिसोर मोनथामखौ खेबसेयनै ज' मोनसे उवालाव गायेनजों देनानै लायो आरो मोजाङै
अ
गेब्लेहोजोबनानै बेखौ देनानै लानानै जेब्ला मोजां गेब्लेयो आरो मोनो मोजाङै अब्ला बेखौ जोङो औवानि हासुङाव सोयो आरो खिन्थु आथिखालाव मा गोदोनि दिनावहाय औवानि हासुं ङाव सोनानै दोनोमोन ओ बेखौ दा दानि जुगावहाय मानसिफोरा औवानि हासुंखौ एभेलेबेल मोनैनि थाखाय ओ दुंग्रा बा बयेमफोराव सोनानै दोनो आरो दा बेफोरखौ नुनो मोनसै आरो मोजाङै खाथेनानै दोनथारनांगौ जायो बेवहाय एसेबो बिबांनि बार हाबहोनो मोननाय नङा मानो होनना बुङोब्ला बार हाबोब्ला बियो नाफामा बिराद गाज्रि जायो एबा बियो एम्फौ बायदिसिना दैनानै गाज्रि जालाङो आरो बेबायदिनो औवा हासुङावबो गोदोसो सोनानै औवानि हासुंनि सायावहाय थालिर बिलाइ होथेनानै एसे बेखौ हाजों मोजां लिर थेनानै दोननाय जायोमोन आरो जाहाथे बेवहाय बार हाबनो मोना आरो बेखौ बेबायदिनो गोबाव सम सान सायख्लुम न' सिंनि सायख्लुमफ्राव दोननाय जायो जाहाथे बावहाय ओ बियो मोजाङै फोमोननो हायोबा नाफामा मोजाङै गोथाव जायो बिनि थाखाय बेखौ गोबाव समसिमहालागै दोननाय जायो ओ मानसिफ्रा बुङो कि बेखौ से बोसोरसिमहालागै जुदि मोजाङै जोथोन लानानै दोननो हायोब्ला बिनि थावनाया बिराद गोथाव जायो होननानै फोथायनायबो जायो आरो बेबायदिनो नाफामखौ जोङो बानायनो हायो आरो बानायो
नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां
ओ माफामाथ जानो जोबोर मोजां जायो ज जोंनि बरफोरनि आंगो गुबै जाग्रा आरो लोगोसे जों बरफोरा माबाखौ बांसिन जायो जों जेरै सबायाइदो साम नोंथाङा जाफेरबायनाा सबायदो साम अ जोंनि सबायाइजों सामद जानानै जोबोर मोजां नाङो जोंनि आइजोफोराथ बेफोर हाखर बिलो बिलोनिफ्राय बे माबाखौ सामखौ खनना लाबोनानै बिदिनो आं संनायखौ एसे फोरमायनो नोंथां बारा मिथिया आङो सबाइदो साम''दो
आचसा जागोन दे नोंथां होमबालाय आङो खोन्थानि आंबो संफेराखै खिन्थु बिमान संनायखौ आं नुबाय आरो ओंखायनो रोंगौ माबोरै सङो ओ सबायजों सामजों संनो थाखाय जोङो गिबियावथ सामखौ बुथुमनांगोन आरो सामखौ जोङो हाथायफोरनिफ्रायबा खाथि खाला दैयाव थानाय गामिफ्रावथ एभेलेबेल मोनो सामखौ बेनिफ्राय जोङो लाबोनानै सामखौ औ हरसेसो सोमनानै दोनग्रोयोबा मोजां जायो। सामखौहाय दैयावहाय बथनाव जाहाथे सामनि मैलाफ्रा मोजांं खारो सामआ खिगारो आरो जों बुङो ओरैनो
अ
हरसेजों थांनायनि उनाव जों सामखौ बिनि ओ साम'नि उननि बाहागो जेखौ खिथु होनना बुं जोङो बेखौ दाननानै लानाय जायो। ओ जाहाथे सामखौ जों सोबनायावहाय बेजों बार फैनानै गोरलैयै सोबनो हायो आरो बिनि मोखां खोब्रा खोबग्राखौ जोङो सेफटिबिनफोरजों बा माबा मोनसे बिजिफोरजोंहाय बोखारनानै लायो आरो लानानै बेखौ जोङो मो मोजाङै सुनानै लायो बरथनफ्रावहाय सुनानै सुखांनायनि उनाव जोङो बेखौ ओ मोजाङै एवसै आरो थाव होनानै संख्रि बानलु होनानै एव ल ओमफ्राय सबायजों सङोबोबा जोङो गिबियाव सबायखौ ओ रुनानै लाग्रोयो बेराफारसेथिं ओ साम'खौबो एवनानै लायो मोजाङै सबायखौ रुनोसै दैयावहाय बा आथिखालावथ कुकार आाव बांसिन रुयो मानसिफ्रा गोदोनि दिनाव फटनावनो खारै एसे होनानै मोजां रुनानै लायोमोन जाहाथे ओ सबाया मोजाङै रुइयो आरो गोथाव जायो ओमफ्राय जेब्ला खारैया मोजाङै मोनो बा गुरै जायो बावहाय जोङो साम'खौहाय एवखानाय साम'खौ होसननाय जायो आरो
औ नंगौ नंगौ
गोबाव एसे से घन्टासो लायो मोजाङै मोनजोबनो थाखाय साम'आ बेखौ मोजाङै सामजों सबायजों ग्लाब ग्लाब अरावहाय संबाय थानाय जायो बेबायदिनो से घन्टासो जायोब्ला बे मोनो आरो संख्रि बानलु नायनानै उनाव बिदिनो खांनाय जायो। बेबायदिनो समायसाबोखौ संनाय जायो आरो
नंगौ नंगौ जोबोर जानो मोजां जोंनिथिंबो बिदिनो सङो होमबा नोंथां जोंनिया दा समा जाबाय
औ औ नोंथां औ औ औ हासिगोन नोंथां बिदिब्ला बर'नि ओंख्रि सायाव बिराद रायज्लायना नोंथांफ्राय गोबां इनफरमेसन मोनबाय ओ औ गोजोनथोंसै होनबा नोंथांनिसिम दे दे दे नोंथां